नोंथां।
हेल'।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। नोंथांखौ ओ फ'न खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ नंगौ।
सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुङो? एबा सानबेसेखौ खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ बे बैसागु फोरबोखौ जों माने गोदो गोदाय बिदिनो दान दानसेसिम माने खुंनाय जायोमोन आरो नाथाय दाथ थ' बेफोरबायदि दानसेसिम खुंनायखौ नुनो मोननो नुनो थांला आरो जों दा ओ स्नि सानसिमल' खुंनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बैसागु फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बे बैसागु फोरबोआ बर' नि मोनसे गेदेर फोरबो आरो बे फोरबोआव जों बय यै माने ओ बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख्ला गथ' ग थाइ माने बयबो जोङो बिदिनो ओ ज' जानानै रंजायो आरो बिदि रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बे बैसागुखौ मोननै बैसागु होननानै बुंनाय जायो जेरै ने ओ मानसि बैसागुआनो ओ मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागु खालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौफोरखौ थुखैनो थाख खाय जोङो ओम बायदिसिना बेफोरबायदिनो मै थाइगं बेफोर बायदिजों बेफोरबायदिजों जों थुखैनाय जायो। ओ बे मैगं थाइगंखौ जोङो मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो माने सानसे आगोलावनो जोङो बे ओ बे मैगंफो जोङो मुदुनानै लाग्रोनाय जायो बे मैगंफोरानो जादों लाव फान्थाव दिग्लिति थाराय बेफोर बेफोर खौ माने जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौ थुखै खालि बेखौ फुङावनो ओ सिखारनानै जोङो बे मैगंफोरखौ हायो आरो बिदि फिसा फिस सा गल गलै हायो हानानै जोङो माला सुयो आरुंनि दिरुङाव आरुंजों माला सु आरो जोङो ओ बिदिनो न' न' न'नि लांगोनाफोराव अ
औ
लगायना दोनो आरो बे मालाखौ आरो जोङो बाथौफोरावबो होननाय जायो बे मालाखौ
औ
आरो जोङो मोसौखौ लांनाय ओ थुखैनो लांनायनि सिगां जोङो बे मोसौफोरनि मोदोमाव जोङो बिदिनो गोसोम गोसोम फोथा फोननाय जायो आरो
औ औ नंगौ।
उम बे फोथाखौ जोङो हांगा उम साराय एबा खान्थो खान्था खिथौनि हांगारखौ जोङो लगायनान ओ बिदिनो हख'नानै जोङो ओ लाइफोराव ज' खामनानै बिखौ ओ थाव गुबैजों मिलायनानै जोङो बिसोरनि मोदोमाव फुनाय जायो आरो
नोंगौ।
आरो बेनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै ओ दैमा बा हाख खर फारसे जोङो दुखैनो लाना थांनायखौ नुयो आरो आरो बेयाव ओ लांनानै जोङो बे हाखराव बा दैमायाव जोङो दैमा बा दैसाफोराव जोङो बेखौ थुखैयो आरो थुखैनानै जोङो बिसोरनि ओ
औ औ
बे फिथाइफोरखौ जोङो गारनानै ओ बिसोरनि मोदोमाव गार नानै थुखैनाय जायो आरो जोङो बेखौ थुखैब्लाथाय थारायजों बुनाय जायो आरो बिसोरनि माने ओ मोनसे सल' दङो बे सल' खौ जोङो खन्नानै बेसोरखौ थुखैनाय जायो। आरो बे सानखालि जोङो बिसोरखौ ओ थुखैखालि जोङो फोथाराव उदाङै हेंगारना होनाय जायो। बे खालि जोङो बिसोरखौ खानाय जाया आरो दोनदालजों। औ आरो बिसोरखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बे दैमा जिङाव बिसोरनि फागा बोरायखौ लांफानानै जोङो बाव बोनाय जायो आरो बाउबोनानै माने गारबोयो औ। आरो मोनाबिलि समाव जोङो ओ बिसोरनि फागा गोदान ओ बिसोरनो फागा गोदान लाबनाय जायो बे फागा गोदानखौ जोङो बिसोरनि मोदोमाव गानहोनायनि सिगांनो जोङो ओ बेखौ उम बावग्रोनानै लानाय जायो आरो बाव ग्रोनायनि उनावसो जों बिसोरनो खानानै होयो आरो।
औ औ नंगौ।
आरो बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो ओ
औ
मानसि बैसागु होनना बुंनाय जायो बे मानसि बैसागु खालि जोङो फुङावनो माने बयबो ओ दुगैस्रां स्रां गोथार जानानै जोङोे गेदे-गेदेर गोलावफोरखौ जोङो खुलुमो। ओ फार्स्टआव बिदिनो जोङो गिबियावनो बिमा बिफाखौ खुलुमगोरनाय जायो। आरो बिमा बिफाखौनो मानिग्रोनाय जायो आरो जों बेनि उनाव जोङो गेदेर गोलाव खर गेदेर गोलाव आबै आबौ एबा गामिनि गामिनि ओ बोराय बुरै गेदेर उन्दै बेफोरखौ माने जों खुलुमनाय जायो बिसोरखौ खुलुमनानै जोङो बोर लायो आरो। बे बोर ला ओ जोङो बिसोरखौ खुलुमनाय समाव बिदिनो मान बावो। ओ सोरनोबा गेन्जि, दखना, ब्लाउस बेफोरबायदि होनानै जोङो मान बावनानै जोङो खुलुमनाय जायो आरो बिसोरखौ। आरो ओ गेदेर ओ गे-गेदेरफोराबो जोंनो उन्दैफोरनो माने बोर सारस्रियो आरो जोङो उन्दैफोराबो बिसोर गिदिर गोलावनिफ्राय जोङो बोर लानायखौ नुनो मोनो आरो बोर लायो बेफोरबायदि।
औ
उमम
औ नोंथांआ खोनादों ना?
गिब बावनाय खोनायो गोथैसि बावनाय जायो बे खालि जोङो ओ थैनानै थांनाय थैनानै थांनाय मानसिफोरनि बिदिनो आबै आबौ बिसोरनि आयं बे बिसोरनो माने जोङो ओ सेरेब जुमाय बेफोरखौ होनाय जायो बावनायाव।
औ माने ओ बे गोथैसि बावखालि जोंनिया बिदिनो ओ बैसागोआव मोसानो मोना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ इ खालि जोङो बिसोरनि ओ सिफोरखौ बावनाय जायो आरो।
औ माने बेखालि बैसागनि से थारिख जाबाय नालाय बेखायनो बेखालि मोसाया नङा होमबा नोंथां? ओ खायफा खायफाफोरा बेखालि थैगिबो होयो नालाय न'खराव बो सोर गोदाननि नामाव बेनिखायनो सोरबा फोर जेन'बा ओ मोसानो बुंब्लाबो माने जों मोसानो होनाय जाया आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ जोंनिया ओ थिग बेबायदिनो बेनि ओ न'खानायै सो मोसायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ बेनि अख औ
थिक नोंथांआ बुंनाय औ थिग नोंथाङा बुंनाय बादिनो बैसागुखौ जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बिबदिनो खुङो आरो नोंथां। जेनबा जों मोसौ खौ जोङो बे ओ मो ओ बैसागु मोननै मुंजों मोनथिजायो नङा होमबा मोस सौ बैसागु एबा मानसि बैसागु थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोसौखौबो सोरनिथिंबो बिबदिनो ओ बिदिनो थाराय बिदिनो हालदै बिदि दिगलिथि फान्थाव ओ फानिलाव लानानै ओ थुखैनाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओ मोसौखौथ' जों बिदिनो बिदि दैमा एबा बिलोफोराव थुखैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जोंनिया मोसौ थुखौनायाव जोंनिया बिदि मोनसे खुगा मेथाइ एबा सल' खनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बिदिनो बोसोरै बोसोरै जाबाय ओ बारिबाय था होननानै मोनसे सल' खनो आरो नोंथां मोसौ थुखैनायाव।
औ औ
औ ओ थिग बेबायदिनो बे मोसौ थुखैखांनानै आग्लायनाय जा बिदि ओ जा बे थारायफोर एबा दिग्लि गुथिफोर बेफोरखौ लाबोनानै माने ओ जोङो बिदिनो मोसौ थानाय बे गुलिनि दरखंआव एबा ओंखाम संग्रा दरखंआव जोङो माला सुनानै आलायनायखौ नुयो नङा होनबा
औ औ नंगौ
औ ओ ओ बिदि मोसौ बिदि जा जों ओ बे गोसोम गोसोम फोथा फोनो बे हांगार बे सारायखिथुनि एबा बे खान्था थरानि नङा होमबा नोंथां? ओ बेखौ बेखौ फोननायनिबो मोनसे जोंनिया ओ ओ माने मोनसे बुंनाय दोङो आरो मोनसे बाथ्रा माने गोदोथ' जोंनिया बिदिनो जोंनि ओ गामि एबा ओनसोला जोबोद हाग्रा बारिमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बे हाग्रा बारियाव जेनेबा जोबोद मोसा एबा बे सिंह थायोमोन नङा होमबा नोंथां हाग्रानि जिब जुनार औ बिसोरो मोसौखौ जाफायगोन साननानै माने बेखौ फोननाय जायोमोन आरो माने अब्लासो बिसोरो गिनानै थांफिनगोन बिब्दि ओ बुङोमोन आरो गोदो
औ
औ थिग बेबायदिनो जों मोसौ थुखैनानै बे जोंनि मानसि बैसागु नङा होनबा नोथां?
औ नंगौ
बे मानसि बैसागुबो जोङो बिदिनो गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ ओ मान बावनाय एबा अन्नाया जोंनिया ओ बिदि नेम ओ दोङो आरो खायफा खायफा फोराथ' बिदिनो ओ दख'ना गोदान गस्ला गोदान बिदिबो मानबावो आरो
औ औ
ओ बेनिफ्राय बे सानखालि जोंनिया बिदिनो बे गोथैसि फोरनो बाउ ओ बाउनाय नेम दोङो आरो जोंनिया।
औ
ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बैसागो बोथोराव मा मा ओ गाबनि ओ गानग्रा जोमग्रा ओ गानो होनना बुङोबथ' जोंनिया आइजोफोरा जोंनिया बिदिनो दख'नाया बिदन गोमो गानो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ ब्लाउस गोज्जा बिदिनो आर'नाइ लानायखौ नुयो आरो हौवासाफोरा गामसा गोथां एबा बिदिनो ओ गस्ला गुफुर गाननायखौ नुयो आरो आरो आर'नाइ लानाय।
औ
ओ थिग बेबायदिनो जोंनि बे बर'नि दामग्रा आगजुफोर होनोब्लाथ' बिदिनो खामाथ' थाखागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
खाम जथा हारमुनियाम बिदि थरखा बेफोर थायो ओ खायसेफोरा आरो ओ माने गाव जा गोसो बायदि रंजायो बिदिसो रंजायो आरो बिदिनो खाम सिफुं लायालासिनो माने बिब्दिनो ओ बे बक्सफोर जोंसो रंजानायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो ओ गोदोथ' बिदिनो मोसा सान थांनाय समाव गोदो - गोदायनो बिदि एसे नेम दङमोन नो बिदि माइरं बिदि फैसा थाखा हरा मोननो नोंथां बिदिनो बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो दाउदैफोरसो हरो होननानै खोनादों आरो नोंथां गोदो - गोदाय।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जों ओ बिदिनो बैसागोनि जेब्ला स्नि सान जायो लास्ट अब्लानिया जों गामियावनो रंजायो आरो नोंथा। बिदिनो जोंनियाथ' बैसागो बोथोराव बिदिनो माइब्रानि जौ फिनायसो जौ लोंखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बे माइब्रानि जौ फिसिनाया जोंनिया न'खर - न'खर थाखायो बैसागोआव। बेनिखायनो ओ जायनो रंजायो बेयावनो न'खरसेनो एसे जोङो गोबाव गोबाव रंजानानै माने जोङो बे सानखौ बैसागोनि लासखौ माने गामियाव रंजानानैनो जोङो एंगार हरो आरो नोंथां गाजा गाजा - गोमजायैनो थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला रंजाखांनानै बेनो साननै सानथामनि उनावजों बेफोर ओ मोननाय रां एबा माइरंफोरखौ जोङो माइरंफोरखौ फाननानै जोङो हाथाय बाजाराव हाथाइ खालामनो थांनानै जों बिदिनो जमा गामि गंसेयैनो बोराय - बुरै, सेंग्रा - सिख्ला, उम गथ' - गथाय माने बिदिनो ओ खाना एबा लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ बे लावखार ओंखाम जानायावबो गाससिबो जेनेबा जाखांनानै लोंखांनानै ओ रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां माने बे बैसागोआव बोसोराव जोंनिया खेबसेल'सो फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ - औ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां जों बैसागोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।